हेल' औ खोनादों। मा खालामदो अ।
जोङोहा दायो साहा आबादनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन जोङो साहा आबाद होनोबा जों मिथियो जे माने ओ साहा आबादा हा जोंनि आसामावहा आरो जोंनि आसामावहा ओ जोबोद मोनसे माने मुंदांखा खा आबाद आरोना बियो औ। आरो जोंनि आसामाहा जोंनि आसाम हादरसायाहहा मा होनो बिदिनो बे साहा आबाद नि ओ जुगिदि माने मिथिजानाय आरो। साहा आबादजोंहा माने थि जानाय ओ गासैबो मिथियो जे जोंनि आसामा जेनेबा आसामावहा बिदिनो गोबांथार साहा आबाद मावनायखौहा मिथियो आरो जोंनि आसामा साहा आबाद नि ओ जुनैबो माने मिथिजायो आरो मुंदांखा साहा आबादनि थाखाय आरो ओमफ्रायथ जोङो मिथियो जे ओ जोंनियावहा गोबांथार बिदि साहा आबादफोर मावनाय
औ
औ नोंथाङाबो साहा आबादनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो बुंनो हागोन नोंथाङाबो।
औ साहायाथ जोंनि आसामाव बिराद माने ओ मुंदांखा ओ जे-जै ओ मानसिफोरा जेनेबा साहा लोंनो बहुद मोजां मोनोखौनो बुंजायो। गासै जोंनि आसामावल नङा इण्डिया आरो आउट अफ कान्ट्रिबो मोजां मोनो मानसिफोरा। बुहत सा लोन मोजां मोनो। मानो होनबा खायसे मानसिफोरा साहाखौ उन्दैनिफ्रायनो लोंनाय आरो ओ लोंदावबाय थानायखाय मानसिफोरा माने लोङाबा थानो हाया बिदि जायो आरो। सा लोंबा माने खरफोरखौ बाहाय ओ फ्रेस मोनो ओमफ्र ओ माने बिदिनो माने मोनसे रुटिन बायदि जालां बाय आरो। साहाया मानसिनि जिबनाव बिदिनो सा होनबा मानसिफोरा माने बिराद गोसोखोन माने मोजां मोनो आरो। जेनेबा मालानियाव जेनेबा आलासि जानो थांबाय माबाय लोगो बे आलासिखौ वेलकाम खालामनाय हिसाबै साहा होयो आरो साहाया मोनसे बिदिनो माने गोबां रोखोमाव बाहायजायो आरो साहाखौ। बिदिनो बुं हा बिदिनो बुङो आरो।
औ।
नोंथाङा साहा लोंनो मोजां मोन ना मोना?
ओ आंथ साहा लोंनायखौहा माने दायो गारनाय जाबाय आरो ना माने दायो जों आङोहा साहाखौ लोंथला आरो।
ओ।
ओमफ्रयोथ जोङो मिथियो जे माने जोंनि आसामावहाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो साहा आबादफोरखौ जोङो गायनायखौ नुयो आरो साहा आबादजों जोङो संसार जानायखौबो नुयो। बिदिनो साहा आबाद मावनानैहा गावनि गथ गथ गथायफोरखौ फराय होनायखौ जों नुयो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामावहा बांसिनानो साहा आबाद मावो होननानै जोङो बुंजायो आरो।
औ
जोंनि जायगाफोरावबो जों नुयो गोबांथार बिदिनो साहा आबाद मावनायखौ जों नुयो। आरो आंनि मिथि थिनाय बायदिबा आरो ना माने आङो फरायनायाव मोनदोंमोन आरो जोंहा दाखालिसो इगजामावहा इगजामाव जोङो बिनि सोमोन्दै जों फरायनो मोन्दोंमोन आरो बिदिनो आसाम बिदिनो एग्रिकालसारेल बिनि सोमोन्दै जों फरायदोंमोन आरो बेयावहा नुदोंमोन आरो आङो माने जोंनि आसामाव हा दायो
उम।
साहा आबादनिफ्राय आरो ना ओ बिदिनो गोबां प्रफिट जानाय हा जों नुदों बिदिनो मुलाम्फा जानायफोरखौ जों नुदों आरो आबाद मावनानै हा आरो बिदिनो जोङो मिथियो जे जोंनि आसामनिफ्राय जि साहा मोनो बियो एसे मा होनो आलादा आरो गुबुन जायगायाव मोननायनिख्रुइ आरो माने जोंनियाहा माने एसे मोजांसिन आरो माने
औ।
कुवालिटियाबो मोजां ओमफाय माने मुंदांखा आरो जोंनियाव मोननाय साया आरो - जोंनि आसामाव मोननाय साया आरो बिदिनो जों मि थियो ओ गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन हादोराव जोंनिफ्राय जि साहा बानायनाय जायो बेखौहा
औ।
बि महरै जेनेबा फानहरनाय बा फालांगि मावनाय जों नुनो मोनो आरो बिदि गुबुन गुबुन हादोरफोराव हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जोङो नुनो मोनो जे माने मानसिफोरा आरो बे साहा आबादखौथ' मावो नालाय आरो बेयावहा जोंहा माखासे बिदिनो साहाखौ बे बिलाइखौ आरो बे साहा बिलाइखौहा खानो थाखाय बिदिनो लेबारफोर नांगौ जायो खामानि मावग्राफोर नांगौ जायो बेखौहा आललानो - थाखाय माने बेयावबो मानि मोजां खामानि आरोना माने गोबांथार बिदिनो खामानि मोनो जायफोराह बिदिनो लेबारफोर मावनानै जायो बिसोरो खामानिफोर मोनो मावनो थाखाय
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा नोंसोरनि जायगायावबो बेबायदिनो साहा आबादफोर मावनायफोर दङ नामा?
बिनि गामियावबो बहुत मानसि दं आरो साह आबाद मावो थाबा लाब खारै बि खानानै बेखो बिसोरो मोनसे मासिन जाहैबाय मासिनाव बिसोरो ओ हरो आरो ओ मारै मारै बियो माबाफोरजोंनो ओंखारबोसै
नोंथाङा नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होदों।
हेलौ। खोनादों ओ? बेनो ससेनिफ्राय ओंखारनानै औ बियो औ। साया मोनसे
ओ जों औ। ओ ओ जोङो नुयो जे माने मानसिफोराहा बिदिनो फुलि बानायग्रोयो आरो फार्स्टआवहा फुलि बानायग्रोनानैहा बिदिनो हाखो एवनानै लासिगोन बिनि उनावहा गायनो थाखाय बै बिबार खालामो आरो जोंफोरथ नुयो फुलि बानायनायखौ प्लास्टिनि बथल ओ माबायाव प्लास्टिकनि गिलासाव बा प्लास्टिकावहा माने फुलिफोरखौ बानायना ला ग्रोयो आरो ओ जेब्ला फुलियाहा जायो अब्ला बिदिनो गायो गायनानै जेब्ला बियो गोदोर जायो हासारफोर होनानै माने मोजां ज लानाय नुनो आरो। आरो बि बिदिनो दंफाङा माने देरलांला जेब्ला बिलायआ खाजायो अब्ला बिलायखो खासिगोन खानानै बिदिनो बिलायखो कारखानायावहा लांसिगोन लांनानै बिखोहा
औ।
कारखानायावहा गुन्दै खालामो अब्लानिया बेखौथ जों मिथिखायो गासैबो बेखौ साबलाय होन होन्नानै बुङो होन्ना। ओ बिदिनो आरो साबलाय जोंहा मानसिफोरा बिदिनो बिखौ दैजों फुदुंनानानैहा बिदिनो सा सा लोंनाय जायो आरो मान सिफोरा माने दायो बुंनो हायो आरो माने साब्लाया मानसिफोरनि थाखाय बिराद गोनां थि माने दायोथ' सोरबा सोरबा माने सा गैयाबा थानो हायि बिदिबो जाबाय आरो। माने नुनो मोनो आरो। माने फु-फुङाव सि खारबाथाय माने सिगांङावनो माने सा लोंग्रोयो आरो मानसि फोरा बिदि नुनो मोनबाय औ आरो खामानि मावनायफोरावबो जेनेब बा साहा लोंनायफोरखौ नुयो जोङो बेलासियाव लोंनायफोरखौ नुयो आलासिफोरबाबो मा मोनसे प्रग्रामफोरबाबो खामानि मावनायावनो जा मायावनो जा जोंङो ओ साहा लोंनायफोर जों नुयो आरो ओ नोंथांङा मा सानो जेनेबा बे साहा आबाद मावनाया जोंनि थाखाय मोजां ना ना गाज्रि?
ओ साहायालाय मानसिनि थाखाय ओ मोजांङानो खिन्थु बांद्राय लोङोबा बिनिबो मोनसे ओ हामा माबा दङ उम्म बांद्राय लोंजायाबो होनजायो। बिदि आरो गासैबो मोजां थाबा ओ मोजांबा हामाबो थायो बिदि आरो
औ
साखो बांद्राय लोङोबा बे उम्म मा होनगोन बेमार मोन ओ जानो हायो। आरो मोजांङानो साया मानसिनि थाखाय खिन्थु बांद्राय लोंनाया मोजां नङा आ-आरो। उनाव मोनसे ओ बिराद गिदिर बेमाराव खोख्लैनो हानाय मोनसे आरो बे साहाया।
औ जोंहाथ' साया मोननै रोखोमनि थायो नाल लाय ला सा मोनसे ओमफ्राय मोनसेया गाइखेर सा ओमफाय बे साहाखौ माबा बायदि बानायो नोंथ फोरमायनो हागोन नामा?
लाल साखोथ' जेनेबा बे साब्लाय जि साब्लाय जि सायानिफ्राय मोन ओमफाय बेखो ओ दैखो गुदुं खालामदो दै गुदुंङाव बे साब्लायखो होदो ओमफाय सि सिनि होदो ओमफाय एसे गोद सोबानो जाबाय आरो मा बे लाल साहाया ओमफ्राय गाइखेर साखोबा गाइखेराव फार्स्टआव दै होदो एसे दैयाव ओमफ्राय गाइखेरखौ होदो ओमफाय गाइखेर होनानै बे बेसां मानसिया लोंगोन बेसां माबानि जखानि होदो आरो ओमफायो सापातखौ होदो साफाटखौ बा बांद्राय होनाङा बाहायल बांद्राय होबा गोखा जागोन ना साया इनिफ्राय ओमफायो माबा सिनि होदो गोदै लोङोबा सिनि हो संख्रि लोङाबालाय संख्रि होजायो आरो इदि ओमफाङो उनाव एसे गोदोवदो होनबानियानो‌ सा जाबाय आरो औ
दिबा बे साहा आबादनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय खौ इसेयावनो दोनथनोसै दे
हो